हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ने
औ खोनादों नों
ओ मा खालामगासिनो?
औ दायो दङ बिदिनो ओरैनो नोंलाय
आंबो दङ जिरायनानै
औ
दे बिदिब्ला जोंहा ओ बारिनि आबाद
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन
औ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर'फोरा बारियावहाय गोबां गाव गावनो बारि बागान खालामनानै लाबोदों ग्रोम ग्रोमनो जेरै गय गय गायना लाबोदों गय फाथै बिदिनो गयनि सिङावनो बिदिनो नारें खागुजि बा आनारस बेफोरबायदि गायनानै गावनि न'खर खुंनायाव हेफाजाब मोनबोदों आरो बेबायदिनो न' खरखौबो समाय होदों जायनावहाय गय ग्रोम ग्रोम थायो बा बेजों लोगोसे फाथै थाफायो बे न'खौ जोबोद समायनाबो नुयो मोजांबो नुयो
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
गय आबादनि सिङावनो जोङो गय बागाननि सिङावनो जोङो नारें खागुजिखौबो गायनो हायो आरो बेबायदिनो गयनि सिङावनो जोङो आनारस बिफांखौबो जोङो गायनो हायो बेबायदि आरो दा मोनसे हा हायावनो माने गोबां आबाद मावनो हायो जोङो बेखौ जोङो सोलोंनानै लानांगौ जायहा गय बागानफोर दङ बियो गयल' गाया लासे गयनि सिङावनो जोङो ओ आनारस गायनो हायो नारें खागुजि गायनो हायो बा थालिरखौबो जोङो गेजेर गेजेर गायनो हायो बेबायदि आबाद मावोब्ला जोङो बिनिफ्राय जोङो इसेल' हान हायावनो गोबां जोङो मुलाम्फा मोननो हागोन बोसोरावनो जेनेबा जोङो गयाव बोसोराव खनसे मोनबाय गयनिफ्रायबो जोङो गोबां रां खामायनो हाबाय आरो गय बिफाङावबो जोङो फाथै हो फायोब्ला बे फाथैनिफ्रायबो जोङो फाथैखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हाबाय बा न'आवबो आलासि फैयोब्ला बे गय फाथैखौ जानो हाबाय बा न'आवबो न'नि मानसि फ्राबो जानो हाबाय बेबायदि आरो दा गयनि सिङाव जोङो नारें खागुजि गायनानै लायोब्ला बे नारां खागुजिखौ जोङो माब्लाबा ओ गेसटिकफोर जानायाव बा माबा जानायाव सेबनानै लोंबाय बा माब्लाबा जोङो बेखौ फानबाय बा माब्लाबा जोङो ओंख्रिजों जानो थाखाय बेखौ खानानै जानो हागोन जोङो जेरै दालिफ्राव दालि ओंख्रि फ्रावजे नारें खागुजि सेबनानै जानो मोनोबा जोङो जोबोद मुजिनाय मोनो थिग बेबायदिनो गय सिङावनो जोङो फांफा फांनै थालिरबो गायनानै लानो हायो दा थालिर थालिर बिफांफोर गायोब्ला बे थालिरखौ जोङो मोनजाबाय बे थालिरखौ मोनजानायजों लोगोसे जोङो थालिरनिफ्राय जोङो माखासे भिटामिन मोननो हायो जों गावनि देहाखौ गोख्रों खालामनो लानो हायो ओमफाय आरो बे थालिरखौ जोङो फाननानैबो रां खामायनो हायो माने जोंहा इसेल' हायावनो माने गोबां मुलाम फा मोननो हायो आरो बेबायदि जोङो दखरसे हायावनो जुदि गय गायनानै गयनि सिङावनो जोङो नारें गायोब्ला आरो थालिर गायोब्ला आरो फांफ्रोमबो गयावनो जोङो जुदि फाथै आबाद बा फाथैखौ गाय गायनानै लायोब्ला जोङो बिनिफ्राय गावबो मोनजाबाय ओ फाननोबो हाबाय आरो नखराबो गय ग्रोम ग्रोम समायबाय बेबायदि जायो आरो दा नोंथांमोननिसिम जाय बेफोरबायदि आबादखौ मावगोन ना मावा
औ नोंथां ओ उम जोंनि बे बारिनि आबाद होनोब्ला नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओ गय जेरै जोंनि जोङो गासैबो बर' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो नाय मा होनो बर' समाजाव मा होनो बर' सुबुंफोरनि नआव मा गय आबाद गय आबाद मावनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जेरै गय ओ बेबायदिनो नालेंखरनि आबाद आरो बेबायदिनो ओ जेरै नारें नारें ओ नारें खाजि ओ बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो आनारस बेफोरबायदि जोङो आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै नोंथां आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि गय आबाद मावनानै जोङो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों जे बेबायदिनो जोङो गय आबाद होनोब्लाथ जोङो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां गय आबाद मावनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो बेबायदिनो जोङो गय आबाद मावनानै जोङो गोजान गोजान गोजान जायगायावबो जों गय आबाद मावनानै गय फिथाइखौ जोङो मा बोथोराव फाननानै जोङो मा गोजान गोजान जायगायाव फानहरनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो गोबां खायसे खायसे गोबां सुबुंफोरनियाव मा गोबां गय आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदोंसै जायहा जि बिघा थामजि बिगा आबाद मावनाय गय आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गय आबादखौ जि थामजि बिगा मावोब्ला जों गोबां बोसोर से बोसोराव जों गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां थां ओ बेबायदिनो गय आबाद होनोब्लाथ जोङो गय आबाद होनोब्ला जों गोबां रां मोनो गय आबादनिफ्राय गोबां बोसोरावनो जोङो मा गोबां रां खामायनानै गावनि नखरखौ सुंथानो हायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो गय आबादनि अनगायैबो जोङो मा नालेंखर नालेंखरनि आबाद जायखौबो जोङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरो बेबायदिनो मा नारें नारें खाजि नारें खाजि फोरथफोरखौ जोङो हाथाइ एबा गलाफोराव लांनानैबो फानहैनो हायो बेबायदिनो जोङो नारेंखौ फाननानै गोबां रांबो खामायनायखौ नुनो मोनदों जे आथिखालाव ओ बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो मा ओ नारेंगाव ओ हा हाथाय गलायाव फानहनानै हाथाइ फानहैनानै रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो हाथाइ गलानिफ्राय नारेंखौ बायना लाबोनानै जोङो मा दालि मैगंफोराव सेबनानै जाहैनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ गरम बोथ थोरफोरावबो जोङो मा ओ नारें खाजिखौ मा खाजिखौ सेबनानै जोङो लोंनो हायो आरो जायखौ जोङो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां होननानै बुङो आरो गोदोनिफ्राय सुबुंफोरानो बाहायबोनाय बेखौ खौ जोङो लोङोबा मा जोंनि देहायाबो गुसु आरो थाजिम मोनो आरो नोंथां
औ
बेबायदिनो जोङो मा बेबायदिनो गोबां जोंनि बारियाव थानाय बारियाव थानाय मैगं खौ फाननानै गोबां सुबुंफोरा रां खामायदों आरो गोबां सुबुंफोरानो गावनि नखरखौ सुंथाबोदों गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो जों बारिनि मैगंफोरखौ मा आनारज जेरै जोंनि बारिनि बारियाव थानाय मैगं बेबायदिनो आनारस आनारस फिथाइ बे आनारस फिथाइखौबो मा जोङो फानहरनो हायो गोजान गोजान जायगायावबो फानहरनो हायो आरो जोङो मा नआवबो लाबोनानै जानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो गलाफोरनिफ्रायबो जोङो बायनानै लाबोनानै न'आव जाफायनो हायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो गयनि आबाद जाय जेखौ जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव फानहरो आरो ओ गोजान गोजान जायगायाव फानहरनानै मा जो गोबां बेसेन मोननो हायो नोंथां गयनि आबाद बेबायदिनो जोङो गनिफाय गयनिफाय गोबां बेबायदिनो बानायो जेरै जोंनि ओ दाबायदि ओ मोननाय आथिखालाव मोननाय जेरै सिकर ओ गोबां सुबुङानो बेखौ जायोखौ ओ जायो ओ सिकर बेफोरबायदि गयनिफ्राय बानायो जोङो बेफोरखौ जोङो गय गयनिफ्रायनो बानायो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जोङो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जेनेबा गय आबाद मावनानै मानसिफोरा जिउ खुंबोदों नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
जोंनियावबो गयखौहाय साफ्रोमबो बर' न'खरफ्रावनो नुनो मोनो माने एसेल' हाबबाबो माने गयखौहाय गायनानै लानायखौ नुनो मोनदों ओमफ्राय जायफ्रा गोरान हा माने बोरै हा बुरजा आरो गोबां गोनांफ्रा गयखौहाय बिदिनो बिगासे बिगानै बिगाथाम बेबायदि गायनायखौ खौ नुनो मोनो दा गयखौहाय गायोब्ला जोङो इसे बोरि हाफोरबा साबसिन जायो आइ इसे एनै थाबाबो जेबो नङा गया होमब्लाबो इसे बोरि हाब्ला मोजां जायो आरो ओमफाय दा गयखौहाय जोङो बांसिनै सिक्स ओ सिक्स फुट बेफोरबायदि गायनाय नुनो मोनो बा बेनि खायफाया बेनि एसे सेभेन फुट गायो दा गयखौ गायोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा मोनो बोस रावनो बेवहाय एसे बां फ्राय खरस जाया बेबायदिनो गय बारियावहाय माब्लाबा हाग्रा रज'यो बेखौ सम सम एवोब्लानो बिनि खामानिया जायो बोसोरावनो बियो फैबाय थाखायोमालाय ओमफ्राय गयखौथ' जोङो बेबायदि बिदिनो गोथाङै फानबा एसे दामा खम मोनो ओम फ्राय गोमोनै फानोब्ला एसे बारासिन मोनो बेखौहाय जोङो फबनानैबो फाननो हायो आरो बिदिनो गोरलैयावनो हाननानै बेखौ जोङो सफारि खालामनानै फानोब्लाथ' बांसिन
औ गोबां रां खामायनो
औ आरो बेबायदिनो जोङो गयखौ जावै फैनानै फुलि खालामनानै फानोबा बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ जों बुंनो हायो ओमफाय बिब्दिनो जेरै आनारसनि बाथ्रा आनारसआव बो जोङो गायोब्ला गोबां मुलाम्फा जानो हायो बेखौहाय आनारसखौ गायो ब्ला जोङो बिफांखौ गायनांगौ माने बे जाखोनदा आनारस फिथाइनि बे गोजौआव थानाय बे मा होनो बिजौखौ गायोब्ला जोङो थाब मोननो हाया जुदि बिफांखौनो गायखायोब्ला जोङो बोसोरसेयावनो आनारसखौ बिनि फिथाइखौ मोनो आरो माने ओमफ्राय बै जुदि जाखोन्दा आनारसनि बिजौनि जि ससे बेखौहाय गायोब्ला जोङो बेयो बोसोरसेयावनो थायनाय नङा गोबाव लागोन बे
गोबाव लायो औ
बिदि ओमफ्राय बे दायरेक्ट दंफांखौनो गायखायोब्ला जोङो बोसोरसेयावनो थायनाय फिथाइखौ मोनो हायो दा बेखौ फानोब्लाबो गोबां जोङो रां आरजिनो हायो बा न'आवबो जानो-जानो मोनो दा बिनिफ्राय जोङो फिथाइखौ जायोब्ला जों जों भिटामिन मोननो हायो बेबायदि ओमफ्राय बे नारेंखलफोराबो थाबाय नारेंखलखौबो जोङो गायोब्ला जोङो फांसेयावनो गोबां रां आरजिनो हायो मानोना जरा बिराद दाम दायो हानद्रेद गाहाम थाङो दा बेफोरखौ जोङो फुजाफ्राव न'खरनि फुजाफ्राव जों बाहायनो हायो बा जानोबो हायो बेबायदि ओमफ्राय बेनि अनगायै नारें खागुजिनि बाथ्रा नारें खागुजायाबो फिथाइआ बार' मास थायो दा दैज्लां समाव एसे दाम खमो ब्लाबो बेखौहाय जोङो फाननो हायो आरो बेनि अनगायै मिसिङावथ' नारें खागुजिया गोबां दाम जायो थाइसे सेयावनो थाइबा दस थाखा गाहाम जायो जाया लायै जायगा दा बेफोर आबादफ्रा मोजां आरो आरो मावनो हा हायोब्ला दा बिदिनो थालिरनि बाथ्रा थालिराबो गोबां दाम दायो बेफोरखौ जोङो जानो थाखायबो गायनानै लानो हायो बा फाननो थाखायबो आरो जोङो बे देहानि थाखाय थालिरा जोबोद मोजां आरो बेफोरखौ जोङो गायनो हायोब्ला न'आवनो मोनजायो जायोब्ला जोङो देहानि थाखाय माने थाजिम मोनो बेफोरबायदि आरो दा समाबो जाबाय नोंथां एसे दोनथ'नोसै
नोंथां औ औ दे